औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ आं नोंथांजों दा कल खालामनायनि जाहोना बेनो जे ओ-आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायलायनो नागिरदो जेरै बैसागु बैसागु रंजानाय बर हारिनि नङा होनबा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
एसे सावरायलायसे सम मोननो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन
औ दा दे औ नोंथां औ जागोन दे जागोन नथां। ओ-बैसागु होनोब्लाथ जोंहा गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जे मोनसे खुंबोजानाय बा फालिबोजानाय मोनसे फोरबो नङा होमा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। दा जोङो जेरै जोंनि ओनसोलाव जेरै माबायदि बैसागु रंजायो बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायहरसै आङो
जागोन नोंथां जागोन।
दा जोङो नोंथां गोदो गोदाय आबै आबौ मोननै समनिफ्राय जेरैबायदि रंजाबोदोंमोन जोङो। ओ दिनैसिमबो बेफोरबायदि रंजानाय। हनैसो नुनो मोनो नाथाय गोदो गोदायनि आरो दानि। बा आथिखालनि जों बेफोर गोबां फाराग दंसै रंजानाय फोरा। जेरै जोङो गोदो ज ज गाजा गोमजायै। ओ स्नि दिन। बेफोरबायदि जेनेबा जि दिन बेफोरबायदि रंजायोमोन गोदोनि आबै आबौमोना नाथाय आथिखालनि जेना। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोन ओ-दा बिथांमोना। सानथाम बा सानब्रै बेफोरबायदि रंजानानैनो जों बैसागु बोथोरखौ फोजोबो। जों जेराव इसेबांनाखि जों रंजानायखौबो मोजां इन्ट्रेस्ट लानानै रंजानायखौ जों नुनो मोनला।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों जोंनि फोरबोखौ जुदि बैसागु फोरबोखौ बेफोरबायदि लासै लासैनो खम। हबालांनो हमबा बिदि जोबोद जोंनि माबा साननो गोनां बाथ्राजों नङा उमबा नोंथां। दा जोङो जेरै बैसागु। बैसागुआव जोङो सबसे सिगां जोङो संक्रान्ति होननाय मोनसे दं जाग्रोयो जोंना सैत्र। मासनि जोबथा माबायाव ओ-थारिकाव नाङा होमाबा नोंथां। दा बेयाव जोङो ओ। गोखा गोखै जायो जेरै जोङो गोखा गोखैखौ। हाग्रा बंग्रा हाब हाब गिदिर गिदिर हाग्रानिफ्राय जोङो थांनानै गामिनिफ्राय थांनानै। ज ज ओ-मैगंफोर नागिर हैयो। जेराव जोङो लाफा सायख थाराय। मानिमुनि दाउ फेन्दा बा गोबां रोखोमनि जेन। बे मैगंफोर बेखौ जोङो हाग्रानिफ्राय बुथुमना लाना फैयो आरो होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बेखौ जोङो लाबोनानै बैसागुनि नामावहाय मुङावहाय जोङो ओ- सिथारनाय एवो। मा बेजोङो बेखौ एवनानै जायो आरो नोंथां गोखा गोखै।
नंगौ नोंथां।
आङो मखजोबनो हायाखै गोखा गोखैयाव गोबां मैगं दङ जाय मुंखौ जों मखजोबनो हाया खुगाजों। ओ-आरो बिनि उनाव जोङो बे दिनखालि बेखौ जागोन। एवनानै आरो जेनाखि बिनि। अखानायै बा बैसाग दाननि से अक्ट'खालि नङा हबा नोंथां। बिदिनोखालि जोङो आवहुथि होनानै। ओमफाय जोङो बे आवहुथि होनायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय जोंना ओरैबायदियाव होयो। जोङो जेरै सिगांफोराव माबाफोर ओ गोरोन्थि खामानिफोर मावबोदों नामा। बेफोरखौ लानानै जोङो ओ इसोरनावहाय जों निमाहा बियो। बा आर'ज गाबो आरो। जोङो इयुनाव जोंनि जेनाखि देहा मोदोम सावस्रि। आरो जोंनि साननाय हनाय आरो बा जोंनि गासैबो फैनो गोनां जेनाखि जोंनि जिउनि माखासे। जेंना जेंसिफोर जों बेखौ मोजाङै मोजां ओ ओ माबा लांनो हागोन जेंनाफोरखौ फोजोब ओ। फोजोबलांनो हागोन होननानै बेफोरबायदिनो जों आर'ज गाबो गसायनाव। थिग बे दिननिफ्रायनो जोङो। जोंनि जेनाखि बैसागुआव रंजानाय बेखौ जोङो सुरु खालामो आरो। आरो मोनसे थालां बावदों नोंथां जोंहा मोसौ थुखैनाय मोसौ बैसो। बैसागु होननायबो दङमोन नाङा उमबा नोंथां जायखौ जोङो मोसौखौ। दैयाव होना लांनानै लाव फान्थाव बेफोरबायदिनो। ओ माला थुनानै जोङो गानहोनानै दैयाव थुखैहैयो जेराव जोङो बेयाव थुखयो। फैनायाव जोंहा मोनसे मेथाइबो दङमोन जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा। बेफोरबायदि होननाय नङा ओनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
बिनि उनाव जोंहा बेफोर जोबखांजोबनानै जोंहा बैसागु रंजानाय सुरु जायो बेयाव मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा नोंथां जेरै गोदोनि आबै आबौमोना खाम सेरजा सिफुं जथा गंगोना बेफोरखौ लानानै जों रंजानायखौ नुनो मोनोन नङा होमा नोंथां नाथाय आथिखालाव जोंनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सि सिख्ला बिथांमोन बिथांमोना दानि जोंनि गोदान जुगनि जेनाखि टेक्न'लजिनि जै दिहुनजानाय जेरै ओ बक्सफोर दामग्रा गिदिर गिदिर दामग्रा बक्सफोरखौ लानानैसो जों बैसागुआव रंजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा बेयो जोंनि मोनसे जोबोद। दुखु गोनां बाथ्रा आरो जोङो जोंनि हारिमुनि जेनाखि दामग्रा आगजु बेफोरखौ जुदि जोङो बेफोरबायदि दामनो रोङा लासे बा बाहायालासे जोङो बिदि गोदान जुगनि जेनाखि दामग्रा ओ बक्सफोरजों मोसायोब्ला निस्सय बियो सानसे समाव जोंनि जेनाखि दामग्रा आगजु बेफोर गोमालांगोन नङा होमा नोंथां।
औ नंगौ।
दा बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ बैसागुआ खाम सेरजा सिफुं जा जथा गंगोना लोगोसे आर'नाइ दख'ना गाननानै जों रंजायाबा बि बैसागु बायदि नुआ नङा होमबा नों थ औ नोंथां बेफोरो बेखायनो बे जोंनि खामानि जोङो बेफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो जेनाखि उ दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोन बिथांमोनखौ जों फोरोंलांनांगोन जों ओरैबायदि दि होननानै फोरोंनांगोन जेरै जोङो। जोंनि राग जोंफोर बर' हारिनि बैसो रंजानायाव लागोन बेफोरखौ बे खौ जोङो बिथांमोनखौ दानाय फोरोंनांगोन बा बैसागु मोसानाय फोरोंनांगोन जोंनि बैसागुनि खुगा मेथाइफोरखौ जों बिथांमोननो फोरोंनांगोन ओरैबायदि दामनांगौ ओरैबायदि खनांगौ ओरैबायदि मोसानांगौ बेफोरबायदि होननानै नङाबा बा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बेखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानो नोंथां ओ जोङो जोंनि हारिमुखौ खोमानो नाङा मानो होनब्ला मोनसे हारियाव गावबा गावनि हारिमुवा थाखानांगौ थिग बिदिनो जों दिनै जोबोद मुंदांखा जोंनि बरनि जेनाकि हारिमुवा नङा होमबा नोंथां? दा आङो बेखौनो सोंनो सान्दों नोंथांनाव नों- नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु बोथोरखौ मा बायदि रंजानाय जायो? आरो सानबेसेसो रंजायो बेफोरनि सोमोन्दै ओ एसे बुंना होबा गाहाम- जागौमोन नोंथां।
औ नंगौ थारै नों नोंथां आंबो आंनि ओनसोलाव- रंजानाय बाजानाय सोमोन्दै बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनि नोंथां जोंनि ओनसोलाव माबायदि रंजायो जोंनि ओनसोलावबो रंजायो नाथाय गोदो जेरै रंजायोमोन गोदोनि आबै आजौमोनना नाथाय दिनैनि दिनाव बेबायाददि नंलिया थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलाव दाबो- माखासे रंजानायखौ नुनो मोनो जेरै नोंथां होननाय बायदिनो संक्रान्ति- दिनखालि जेनेबा गोखा गोखै जा-
औ नोंथां
दैयाव जेरै ओ हाग्रा बंग्रायाव थांनानै जेनेबा माखासे मैगंफोर नोंथां होननाय बायदि लाफा सायख औ बुरि थखन- आरो जेनेबा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै- बेफोरखौहाय खांनानै खमैबो सेजौ सेथा बेफोरबायदि खांनानै- जानाय जायो नोंथां मानो होनोब्ला गोदोनिफ्राय बुंबोनाय बायदिनो बे सेजौ सेथा खांनानै मैगं थाइगंखौ जुदि संक्रान्ति खालि जायो अब्ला बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो बा देहाया- ओ मावनो थाखाय बोलो मोनो बेफोरबायदि होननानै बुङो। फोथायनाय दङ जोंनि जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव थिग बेबायदिनो बयबो ओ हाग्रा बंग्रायाव थांनानै- बयबो खांनानै लायो- ओमफ्राय बे अमा जोंहाय अमा जे जे सिथारनाय अमा सिथारनाय- जों आरो लोगोसे दाउ बेफोरखौ जों हाय एवनानै जायो आरो ओइदिनखालि। ओइदिनखालि बे- संक्रान्ति खालि गोखा गोखै जानानैनो बिदाय जायो आरो नेक्स दिना जेनेबा- बैसाग दाननि से दि खालि- फुङावनो सिखारनानै जेनेबा उम दुगैस्रां-लोबस्रां मोसौफोरखौहाय थुखैनो थाखाय लांनाय जायो नोंथां। नोंथां होननाय बायदि दहैनो ओ-ओ जेनेबा लाव फान्थाव बेफोरखौ लांनानै गोदोथ नोंथां थारैनो लावखारफोर दंमोन नङा होमबा? नाथाय दिनैनि दिनाव लावखाफोर गैला दिनैनि दिनाव बे बैगुमा- फोरानो जाय नखरनि मालिक बिथांमोनानो लांनानै दैमाफोराव लांनानै थुखै हैयो आरोना।
औ नोंथां
ओमफाय बे थुखैनाय समाव नोंथाङानो होननाय बायदि ओरै मेथाइ रोजाब हैयो जेरै- रोखोम लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खि- खिथेर बिफानि खिथेर-
औ नोंथां
बायदि बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बारि खनानि एम्बु बंग्ला बेबायदि होननानै माने- मेथाइ रोजाब रोजाब ओ थुखैनाय जायो आरो नोंथां। बेनि मिनिङा जाहैबाय जाहाथे लाव फान्थावनि बेगरखौथ नोंथाङा मिथिख- दाना गोबां ख्रिख्रि थायो नङा होनबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ
थां बेबायदि माने जाहाथे मोसौआ एरो बेबायदिनो- नि थाखाय बे मेथाइखौ रोजाबनाय जायो आरो नोंथां आरो। ओइदिनखालि जेब्ला मोसौखौ थुखैखांनाय लोबखांनायनि उनाव जों गाव धोरोम बायदिनो खो आफा आनान गसायनि सेरावहाय आर'ज गाबनाय जायो आरो नोंथां। जेरोखोम नोंथां होननाय बायदि दहाय नोंथाङा जेनेबा आहु थि होनायनि बाथ्रा बुंदों थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो ओ जेनेबा बाथौआव आफा आनान गसायनियाव बोर बिनाय जायो आरो। बोसोर गोदाननि मुङाव नोंथां आरो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला गाव गानानै
औ नोंथां
जथा सेरजा आरो लोगोसे बोराय बेन्थ' बुरि गासैबो ज' जानानै गामिनि रायजो राजा बयनिबो न'खर न'खर थां थांनानै रंजा बाजा बैसागुनि मेथाइ खनै खनै रंजानाय जायो आरो नोंथां। बे मेथाइफोरा बिदिनो नोंथां जेरै बिबोनां जंखायनाय बा बिबोनां जंखायनाय बा बिबाजै जंखायनाय बेफोरबायदि थायो आरो नोंथां। बेफोर मेथाइफोराव औ बेबायदिनो जोंनियाव रंजानाय जायो नोंथां नोंथांनि ओनसोलनि जों जोंनि ओनसोलजों थारैनो सेम सेम सेमानो नोंथां। बेबायदि आरो बेनोसै नोंथां जोंनि बैसागुनि रंजानाया ओ नोंथां गोदोनि बायदि दानि
औ नोंथां औ नोंथां।
जेरेखम रंजा रंजाबोबाय थायो जेरावबो जोंनि बर' हारिया बे बैसागुखौ लाख खिबो थायो बेखौनो आं आसा खालामो आरो नोंथां। अब्ला नोंथां टाइमाबो जाबायमोन। औ जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां दा बिदि नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
जागोन नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ दे नोंथां थेंक इउ